अ खोनानो हादोंना नोंथाङा? आदसा बिथाङालाय दालाय मा खालामदों?
आं ओरैनो जास्ट माने न'निफ्राय दसे सम ओरैनो लामाफ्राव बेरायग्लांफैदों आर ना ओरैनो दसे सम ओरैनो रेष्टुरेदाव दं
आतसा नोंथां आंबो इदिनोले गामियाव खारेनानो गैया माने ओंखायनो लामा लामा दसे बेरायफैनाय जादों बारहावाफोर जाफैनाय जादों बिथां बिथाङा ओंखाम जाबायमोन नामा?
ओंखामाथ' दाथ' जानाय जाथ'वाखै माने दा टाइमबो जायाखैना बांद्राय इदिनो थाब जाया जोंना एसे गोबाव लायो। आरो लेट सङो लेट संनायाव माने बिदिनो दसथा नयथासो जायो।
आदसा आदसा बिथाङा आंबो जाथ'नाय जायाखैलै इदिनो मोनाबिलिनि साहा लोंनानै एसे ओंखारफैनायसो जादों बिथांना दायो फ्रिमोन नामा बिथां?
औ दा आंथ' फ्रि दा नोंथाङाबा मा खोथायाव मा टपिक लाना फैदों मा खो सारावनो सानदों सावराय जागोन।
बिथां आं माने सुंद' मोनसे टपिक लाना फैजादोंमोन आरो सावरायलायनो होननानै सावरायगोन ना बिथां?
औ औ औ औ दे सावरायजागोन ओम।
टपिकनि मुङानो जाहैबाय जेनेबा टेक्न'ल'जि बिथां।
औ औ।
जे बे जों बे बिस्थुजों मा मा जे जों बे बिस्थुजों मा मावनो हाखो? बे जोंनि इयुनाव जोंनो मा मा मदद होगोन जे बे स बे बेस्थुआ गोदो दंना गैयामोन बेफोरनि बारैसो रायज्लायनो सानो आरोना बिथां आंङो।
औ औ जागोन जागोन।
जों टेक्न'ल'जि बुंबा जोंनो थाखाय बियो साइन्स एबा बिगियान बेजोंसो जोंना खामानिफोरा गुरै जालांबाय जे जोङो मावनो खस्थ मोनला जोंहा ए सब नखराव दाना बे बिस्थुखो बाहायनाय आखायाव दायो नोंजों आंजों मबाइल हमलायगासिनो बे बिस्थुआबो मोनसे टेक्न'लजि जों बे बिथिंजों गावजों गाव रायज्लाय रायज्लायलायनो हायो जोङो रायज्लायलायनानैसो जोङो माबा
औ।
गावनि सुख दुखनि बारै रायलायनानैसो जोङो मोनथिलायो बे बस्थुआबो मोनसे टेक्नलजि जाहैबाय ना आरो बेजों लोगोसे जोंना जोंना बे बेस्थुआ गोबां मदद खालामबोगासिनो जोंखौ गोदोनिफ्रायनो गोदोनि समावथ' एफफाइदि गैयामोन नाथाय दा बे बेस्थुआ बांबो फाय माने जे जोंङो गोदो ट्रेक्टर नुयोमोन गो-गोदो ट्रेक्टर नङामोन मोसौसो जोङो माबा इदिनो दामब्रा मोसौजों मानै लानानैसो जों हालेवनाय जायोमोन। हालौवनानैसो जोङो खेथि बारि खालामोमोन माइ गायोमोन बिदिनो एबा बिदिनो गोरान खेथि माइ गायनाय बेफोरखौ जोङो मोसौजोंसो मावोमोन नाथाय जोंना बे टेक्नलजि ओंखार रेनायनिफ्राय जे ट्रेक्टरफोर बनायनिफ्राय गारि मथर बनायनिफ्राय जोंना खामानिया गुरै जालांबाय जेनेबा जोंना ट्रेक्टरजों जोङो दायो हालेवना जोङो माबा जोङो एसे हालेवफैबानो जोंना दाना गोरलै जासै नाथाय जों एथ' खस्थ' खामनांला, नाथाय गोदोनि समाव जोङो बिराद खस्थ' खालामनांगौमोन आरो दायो जोंना माबा इदिनो टेक्ट'रल' नङा इदिनो गारि मथरफोराबो ओंखारलांनायखाय जोंनो माबा एसे गोरलै जासै माने अबावबा गोजानाव थांनोबाबो ओबावबा सोरजोंबा लोगो हम लायनोबाबो जोंहाय बेफोरजोंहाय थांनो हासै दाना ओमफ्राय जोंना थे टेक्न'लजिया बुंनो थाङोबा बे जे फरायसालियाव फ' फरायसाफोर दं। बिसोरनो थाखाय जों बेफोरावहाय सोलोंनो हायो अनलाइनै आरो जोंनि ओ जेनेबा गोदोनि समाव डक्टरफोरा
औ।
गामि हाग्रानि मुलिफोरजोंहाय माबा माबि गनायमोन नाथाय दा समावथ' जोंना गोबां माबा माबि ओंखारबाय दानाथ' जों गावनि सिंनि मोदोमाव थानाय हाराफोरखौनो जों नायनो हासै बे टेक्न'ल'जिफोरजों बे मेसिनफोरजों जोंहाय गावनि सिंनि हाराखौनो नायनो हायो एबा इदिनो जोंना बबे हाराया बायदों बबे हाराया बायाखै जों जे बेफोर बिगियानफोरजोंनो रोङो आरो
औ।
बेजों लोगोसे जोंना ओ जे ओ मेसिनफोर जों बाहायनाय जायो। बेफोर मेसिना जोंनो बिराद गोरलै जालांबाय आरो ओजोंहाय जेनेबा अबावबा थांनोबाबो थाब जाबाय मानोना गारिफोर ओंखारबाय जे जोंना मानसिनि संखिया बारायबोगासिनो जोंनो बिगियान नांगौ जायो जे जोंनो गारि मथ'र नांगौ जायो बबावबा थांनोबाबो जोंनो बेनि थाखाय जोंनो गोरलै जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना ओम माबा इदिनो जे टेक्न'लजिनि बारैसो जोंना टिभिफोर ओंखारदों जों टिभि नायनानैसो ओम ओम टाइम सलायनो हायो जे जों टिभियाव गोबां रोखोमनि माबा माबि नुयो। जों बेफोरो टेक्न'ल'जि मानोना बिफोर गैयाबा जोंना जेबोआनो गैयामोन गोदोनि समावथ' जोंनि गोदोनि समावथ' मबाइलबो गैयामोन। जोङो गोजानाव गोजानाव थाबाबो जोंहाय रायज्लायनो हायामोन। बिराद गोबानि उनावसो मोनसे लेखा एबा लेटार इफोरखौ लिरनानैसो जोङो रायज्लायलायनो हायोमोन आरो बेफोरनि बेनि थाखायनो जोंना बिराद खस्थ' जायोमोन आरो जोंनो बे टेक्न'लजिया बिराद थाइम बासायसै दाना मानोना जों गोदोथ' लिर ना सोहरनांगोमोन नालाय नाथाय दाना खेबसे मबाइलाव नेट थाबानो जोंना फन खालामनानै जों गावजों गाव रायज्लायनो हायो। जे जोङो दे मबाइलजों गावजों गाव नुज्लायनो हायो जोंना बे टेक्न'लजिनि बारैनो आरो जे जोङो ओम बिदिनो रबट बे रबटफोराबो टेक्न'लजियैनो आरो जोंना दाथ' रबट बनायलागासिनो बेफोरो सेस उनावहाय जानो हागौ बिसोरनो जोंनि जोंनि थाखाय खामानि मावगोन जे जोंनो माबा मोनसे नांगौबा जोंनो लाबोना फैयगोन दायो आरो टेक्न'लजि जोंनि बारैनो जोंना बिदिनो बिराद टाइमफोराबो बासिसै। जेरै जोङो माबा मोनसे नांब्रबगौ जाबा जोङो मबाइलावनो बिहरनानै जों लानो हायो जों मबाइलाव बिहरनानै टाइमखौबो जों बासाय नो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोंना गोजानाव थांनांगौ जायोमोन गोजानाव थांनानै ओ बिदिनो टाइम बिराद बरबाद जायोमोन जोंना लायनो थाखाय बाजारफोराव नाथाय दाना जोंना कार्ट एमेजन बिदिना बायदिसिना बायदिसिना दङ जों बेफोराव बिहरबानो दाना जोंनि थाखाय गोरलै जासै आरो जेरै दायो कारेन्ट बे कारेन्टफोराबो टेक्न'लजिनो गोदोथ' जोङोहाय आलारि बाथि बिदिनो एबा केरासिनजोंसो बा बाहायनानै जोंहाय खिलार खेरसिन जों बाहायनानै अर सावनानैसो जोंङो लेखाफोरखौबो नायोमोन नाथाय दायो कारेन्ट जे कारेन्टजों जोङो लेखा फरायनो थाखाय गोरलै जाबाय। जोंनि थाखाय सुबि सुबिदा बिराद होनाय जाबाय बे टेक्न'लजियानो आरो बुंनो थाङोबाथ' दाना मबाइलफोरावबो जों रोंजोबनो हासै टेक्न'लजिनि बारैनो आरो दाना बिराद गारिफोर ओंखारबाय जे दायो ए आइ होनो जोङो बेफोरजों दाना गोबां भिडिअफोर बनायलाबायनो हासै बेफोरनिसै माने बिथां आं मोनथिनायाथ' नाथाय जानो हागौ बिथाङाबो गोबां रावफोरखौनो मोनथियो बेफोरनि बारै ओंखायनो बिथाङा अन्नानै फंनैसो राव फोरमायहरबा आं बिथांखौ मोजां मोन मोजां मोननाय थावौमोन माने मिजिं मिथिनाय थायो बिथांनिसिम जे फंनैसो राव बिथाङा बुंहरगोन होननानै।
औ दा ओ नोंथांना जेनेबा टेक्न'लजिनि बहुत गोबां बाथ्रा बुंबाय जेनेबा जों टेक्न'लजि फैनानै जों मा गोबां गोबांनो जों जेनेबा खामानि मावनो हादोंबा जों बेसेबां हहस खामानि मोनदोंना नोंथां जे जोंहा टेक्न'लजिखौ जों माने गो नुनो थाङाखैमोन बेफोर बुस्थुआ टेक्न'लजि होननाय नाम बुस्थुखौनो जों मिथियामोन मा बुस्थु मायाव बाहायो, मा खामानियाव जायो। दा नोंथां गोबां बाथ्राखौ मा टेक्न'लजिनि खामानिखौ माने बुंहरखाबायबा। गोबां बाथ्राखौनो मिथिहोखाबायबा जेनेबा आं बेसिबां हायो नोंथांनो आं फोरमायना हागोन टेक्न'लजिनि खामानिया मा माया सोलियो जेनेबा नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ बुंहरखाबाय नालाय आं जे हायो बेखौनो आं नोंथांसिम फोरमायनानै होनोसै बा नोंथाङा एसे खोनासंबानो जाबाय दा टेक्न'लजि जे होनोबा जों बुहुद बाथ्राखौ जों खोनासंबाय जेनेबा गोदो जों कारेन गैयामोन ना नोंथांङा बो कारेन्टनि बा थ्रा खौनो बुंखाबाय जेनेबा जों कारेन्ट मोननो थाङाखैमोन गोदोनि समाव जों बाथिजोंसो जों बाथ थि बा जों लेम बुस्थु होननायजोंसो जोङो ओ सुनानै थायोमोनबा जोङो गोदोनि दिनाव जों बाथि होननायबो गैबावामोन जोंङो औवा हासुङाव जोङो केरासिन लुनानै जोङो जि सोनानैसो जोंङो हावोमोन ना हावना जों बेनि स्रांजोंनो जोंङो हरखौ जों बारहोयोमोनबा जोङो बेजोंनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोंनो हेफाजाब बा बायदिसिनायावहाय जोंनो गोबांनो खामानियाव हेफाजाब होयो आरोना बे बे बुस्थुआ आरो जों दा
बिनि उनावनो जों ओंखारनो मोनो जेनेबा टेक्नलजिनि उनावनो जेनेबा बेफोर फैनाय समाव जों कारेन्ट
जों खारेन मोननायनि उनाव जों गोबांनो जों ह'हस बा जों ह'हस खामानिखौ जों मोननो थांदों जों गोदोनि दिनाव जों गरमबाबो जों गरमै जों ओ गिसिब सिबनानै बा जों गय दुनाफोरखौ जों गिसिब बनायनानै जों सिबनानै थायोमोन बा जों हर जों हर बारहोयोमोन दानि जुगाव जों मोनदों टेक्न'ल'जि ओंखारनाय समाव जोङो फांखा
औ।
फांखा ओंखारबाय अ जों फांखानि उनाव दा मा ओंखारखो एसि नोंथाङाबा मिथिखागोन एसि होननायखौ ए सि थान्दा औ
दा फांखाजों दा जों गिसिबफोरखौ जों इउसखौनो खालामनाय जाला जों दा फांखा फांखाखौसो जों इउस खालामनाय जायोबा जोङो ओ जों म थ' गोदाव मोनामोन दा चार्स बा बहुत खामानियावनो जों जि सुनायावनो जोंथ' जों आखाइजोंसो जि सु मोन दा अवासिन मेसिन ओंखारबाय जि सुनायावहाय दा नोंथाङाबा अवासि सिनायनायखौबो नुबायबो जानो हागौ दा नोंथांनि न'आवबो थानानै जानो हागौ ना। नोंथां जों दा आखाइखौनो जोङो जों आखाइखौनो जों बाहायला आरो गोबां जों गोदो नुदों जों गारि मथर जों गोबां जेनेबा खममोन दा गोदान गोदान नियम बा गोदान गोदान गारि बेलेग बेलेग ओंखारदोंबा गोदान जेनेबा गारि ना गारिजों गोजानाव थांनोबाबो जोङो गोदोनि दिनाव जोङो मामोन थाबायनासो थाङोमोन जों मोसौ गारि बा ग-गराइ गारि जों बि यावसो गाखोनानै थाङोमोन बा जों बिदियावसो जोङो लामा खौ जोङो गोजान लामाखौ जों बिदियावसो बारहोयोमोन दानि जुगाव ला जों गारि ओंखारनानै बा ट्रेन ओंखारनानै जोंङो दसे समावनो जों एक घन्टानि लामाखौ जोङो आधा घन्टायावनो सौहैयो बा जों बिस मिनिटावनो आरो जों हरसे सानसेनि लामाखौ जों फ्लेनबो ओंखारबा फ्लाइट होनो ना फ्लाइट बुस बुस्थुआबो जों गोजान जों ट्रेनजों दाबो जों ट्रेन बासजों थाङोबा जों गोबांन बाथ्रा जेनेबा जों जायगाखौनो जेनेबा मा टाइमबा जोंनो हर लायो सानैसो बे बाथ्रा जों बे बुस्थुखौ नुनो थांदों फ्लाइट ओंखार फ्लाइट ओंखारनानै जोङो सानसे आधा घन्टा बा एक घन्टा बिदियावनो जों मोनैनो ओ थायो जों दानि जुगाव जों टेक्नलजि ओंखारनाय समाव दानो जों गिनांगौबा जों गिनांला जों जेनेबा ओ बेफोर ओंखार ओंखारखाबाय नाला दों सानसेबा जों ओ आधा घन्टाफ्रनो ओंखारखायो न'नि मानसिफोराबो टेंनसन बा दुखु जाला ओ जों आरो जों बे टेक्नलजि होनखाबाय नोंथांआनो मबाइल समबलजोंनो जोङो ओ रायज्लायनो हाखासै दा बेखौ जों गोजान लामा हान्थिबाबो जों जेनेबा जों गिनांगौ बा थाग्रा जों सङोबानो नोंथाङाबा आ फिसालाफोर नों सहैबाय नामा बेसिम जायगासिम होननो हायो दा जों आरो जों थाराबा जोंना भिडिअ कलबो जों रायजायनो हायोबा जोंङो भइस रेकर्ड जों हरनो हायो गोदो दिनावथ' बिदि मोननो थाङामोन दा जों भिडिअ कलफोरबो रायज्लायनो हायो आरो गोबां रोखोमनि दा नोंथाङा बुंखाबा जों टेक्न'लजिजों जेनेबा मा मा उसुबिदा बा जों मा मा खामानियाव जों मोननो थांदों आरो ना बे टेक्न'लजि होननायखौ नोंथांखौ जों गोबांनो जेनेबा खामानियाव जों मोननो थांदों टेक्न'लजि होननायखौ ओस आरो नों नोंथांआ सावरायनोबो मोजां मोनदोंबा ओ नोंथां जे नों नोंथाङानो जे बुंहरजोबखाबाय बेफोर बाथ्राखौहाय
औ
आरो नोंथांसिमबो साबायखर थाबाय माने आंनो फोरमायना हरनायखाय मिथिनायखाय बेफोर बाथ्राखौ दा जेनेबा दा आंनि बाथ्राखौबा नों बोरै मोनदों एसे फोरमायना हरबा मोजां जागोन आरो
अ बिथां आं बिराद गोजोननाय थाबाय बिथांसिम मानोना बिथाङा बिराद मोजाङैनो गोलावैनो फोरमायना हरबाय जोंनो टेक्नलजिनि बारैखौ ओंखायनो आं बिथांसिम बिराद गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना समाबो जानो हमबोगौ हनै जोंना सम खामानि जे बिथांनाबो खामानि दं जानो हागौ आंनाबो खामानि दं जानो हागौ। ओंखायनो बिथां जों दोनथ'लायबा मोजां जासिगोन
खामानि दंबालाय औ
औ दे। औ